नोंथां हेल' नोंथां
औ हेल'
अ मा खालामदों नोंथाङा
औ खोनादों
अ अ मा खालामदों नोंथां हेल' खोनायाखै नामा नोंथाङा
हेल' हेल' औ खोनाबाय दे खोनाबाय।
खोनाबना नोंथां?
औ खोनाबाय।
खोनायाखै नामा नोंथां?
खोना बाय। खोनाबाय खोनाबाय।
अ' अ' अ' ओरैनो बोथोरा थ' दा दैज्लां बोथोर नालाय मा मा आबाद माव मा मा आबाद मावखो नोंथाङा?
मैगं थाइगं, जिंखा, भल, जोगोनार, बानलु गोथां बानलु गोदेर बानलु फिसा माइ खोथिया फोबाय अ'
गायनाय जाबायना जाथ'वाखै नोंथांमोननाव?
जाथआखै।
औ।
अखा गोयैनि थाखाय
अखा गैयैनो ओं दैयाबो एसे प्रब्लेम जादों आरोना बोथोराबो बोरैबा खालामगासिनो ना? ओरैनो मा मा आबाद मा मा माइ गायनो सानदों नोंथाङा?
बिदिनो रन्जित, आइजुम, माइब्रा जोसा
अ अ अ। जोंहाबो बिदिनो गायनो होनना सानदों एबार म माइब्रा, जोसा जोसा आरो रनजित बाहादुरखौनो ओरैनोथ' एसे फन्द्र' बिघा गायो जोंहाबो।
औ।
ओं ओमफ्राय नोंसना माइ गायनाय हाफोरा ओरैनो बेसे बांसिन बुरजा नोंथां?
स्नि बिगा सो जागोन औ।
औ औ। ओरैनो गामिफोरावहाय माइफोरखौ गायबायना गायाखै?
गायथ'नाय जायाखै।
अ अ जोंनावबो ओरैनो न'खरफा न'खरनै गायहांबाय दा नै आम थिसुआनि आगोल आगोल माखासेया गायनो नागिर दों माखासे आरो आमथिसुवा बायनानै गायसिगोन जोंहाबो खावस ओ मा होनो आम थिसुवानि आगोलाव गायनोसै इनिफ्राय खावसेखौ आरो आमथिसुवानि उनावहाय गायनो होननानै सानदों आरो।
औ औ
उम माने दैनिबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय ओ दा अखायाबो इदिनो खालामगासिनो बोथोरा साननैसो दुंनाय साननैसो माब्लाबा हानाय बिदि दैयानो थानो नागिराना ओंखायनो ओमफ्राय नोंथांमोननाव ओरैनो माबायदि माबायदि आबाद मावो?
जोंनिआवबो बिदिनो आं दहायबो बुंनाय बायसायानो मावो मैगं थाइगं होन आरो
ओं ओं ओं गोरान आबादबो मावो ना नोंथांमोननाव? बोथोरावहाय बेसर बेसर कबि
औ गायनाय जायो गायनाय जायो
आलुफोर एफोर
ओम ओम
ओं जोंनावबो गायो बिदिनो
ओम ओम
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननाव मा होनो आबाद मावनानै ओरैनो बेफार फालांगिबो खालामो ना खालामा ओरैनो गोरान
औ खालामनाय जायो खालामनाय जायो।
ओं मानो माइ आबादनिख्रुइ गोरान आबादाव एसे मुलाम्फाया बांसिन जायो नालाय नोंथां औ आबाद मावोबाथ' मिनथिखागौ नों थाङाबो जानांगौ माइ आबादनिख्रुइ गोरान आबादाव एसे मुलाम्फाया बांसिन जायो जिहेथु गोबाङानो मावो नालाय ओ जोंनावबो गोबाङानो आबाद मावो बिदिनो बान्दाबि अलकबि फुल खौबो मावो आरो। बेफोरावबो मुलाम्फाखो गोबां मोननो हायो।
औ
न'खर सालायनायावबो गोबां हेफाजाब होयो आरो- एसे खम खरसयावनो गोबां मुलाम फा मोननो हायो नालाय।
ओम ओम ओम
नोंथांमोननाव ओरैनो कबि फोरनि आबाद मावो ना मावा?
औ मावनाय जायो गायनाय जायो।
अ अ अ
नुनो मोनो।
जोंनाव आरो नै दा मा होनो थारुन फोर गायदोंना थारुनफोराबो बिबार बारहांबाय नालाय खायसे या बेफोरखौबो फानहैगासिनो मानसि
उम -उम
नोंथांमोननाव थारुन बायदिसिना आबाद मावोना मावा?
जोंनिखै मावनाय जाया बारा।
अ अ जोंनाव आरो हाया एसे बोरि नालाय माने जाय जायबायदि हायाव माने दुब्लियाव माइ आबाद मावजाया एसे गोजौ गोजौ ना बेहाय माने थारुन थारुनफोरखौहाय आबाद मावनाय जायो आरो। जाहाथे दुब्लिया ओरैनो बेखारै थाङा सोरनै थाया बिनि थाखायनो मावनाय जायो। लोगोसे मुलाम्फाबो मोनबाय।
आतसा आ
माने थारुन गायनायावथ' आरो गायखांनायनि उनाव जेबो मा होनो नायबाय थानो गोनांथि गैया जाहैयो नालाय थांनायनि उनाव एसे जाबोर खोबना दोनबानो जाबाय। बेदि ओं सम जाबाथाय बिबारखौबो फाननो हा हाबाय लोगोसेनो बिफाङा थैनायनि उनाव आरो बेदरखौ फाननानैबो गोबां फैसा मोननो हायो नालाय ओंखायनो बे बेफोरबायदि मावनाय जायो आरो।
आतसा
ओमफाय नोंथांमोननाव ओरैनो पटल पटल काख्रेल बेफोरखौबो आबाद मावनाय जायोना?
औ औ जोंनिखिहाय ओ पटलखौ मावनाय जाया जोंनिखि बै केरेलाखौसो मावनाय जायो।
अ जोंनाबो पथलखौहाय मावनाय जाया जानायालाय ओरैनो केरेला फोरखौहाय मावो। सबायबिमा बेफोरखौहाय ओं।
उम
ओरैनो नोंथांमोननि सिंजा माइफोरा बिगा बेसेबांसोहाय जायो मन मन हिसाबै?
बिगा जासाबो जानांगौखिनिया।
अ पन्द्र' बिस मनसो जयो दांना ना? उम उम उम माने हाजों लोगोसे आरो बो थोरजोंबो बाथ्रा थायो नालाय। बिदिनो माइ जानायफोर उम माइ जानाय फोरख एसे खम बारायाथ' जाखासिगोन। खायसेना हायाबो मोजां जाहैबाय। आरो लोगोसे अबावबा समाव बोथोराबो गाज्रि जायोबाथाय आबादफोराबो एसे गाज्रि जानो नागिरो। बेबायदि नालाय उम। जोंनावबो बिदिनो माइ जानायालाय एसे बायदियाव आरो पसिस मन गाहाम जानो नागिरो नैजिबा मन गाहाम माने गोथौ हाफोरावहाय बोरि हाफोराव आरो बिदिनो जानो नागिरा दस फन्द्र मनल' जायो बेफोरबायदि। हा लानानै हा उम आजिखालि आरो गोबां रासायनारिक हासार बाहायनाय जायोना ओंखायनो खायसे आरो हासाराजोंनो थिखांनो नागिरो।
बोथोरा मा रखम?
बोथोराथ' अखा दोमैगासिनो अखा हागोन बायदि मोनदों दायो हर हरहालागै नोंथांमोननिथिंलाय बोरै?
अ अ अखाया हायोब्ला एसे मोजां जायो आबाद मावनो थाखाय दैफोरा एसे जमा थायोबा हाफोरा मोजां जायो नालाय
ओं माने खारायना दोननाय हाफोरा बर होनायफोरा एसे रुइना थायोबा सेवबाथाय आबादनि थाखाय मोजां जायो नालाय कान्ट्रिफोर खुरनो हायोब्लाथाय ओंखायनो
ओरैनो नोंथांमोननिख दैफोरा एभेलेबेल जायो दा
हा
जाया दैयानो जाया
अ होमबाथ अखानि दैजोंनो गायनांगौ जायो आरो ना
औ
औ जोंनावबो बिदिनो फ्राय जोंनावबो बिदिनो माखासेया अखानि दैजों गायो माखासेया आरो ओरैनो दंगनि दै फैयो नालाय दंगनि दैजोंबो गायजायो बेफोरबायदि खायसेहा आरो बारि बोरि हाया बिदिनो दिगदार जायो अखा दंगनि दैया गोजौसिमहालागै थाङा नालाय अखानिखौनो नेनानै गायनांगौ जायो बेफोरबायदि बेफोर आरो एसे खस्थ जायो गायनो थाखाय अब्लाबो आरो बोथोरनि आबादखौ मावनांगौ नालाय एसे बिगोमाफोरा खस्थ खालामनानैब्लााबबो गायो आरोना आबादखौ मावथारो बेफोरबायदि बेनिफ्राय ओंखामफोर जाबायना जायाखै नोंथां हरनि
जानो जाथयाखै
हा
जानाय जाथ आखै
औ औ औ ओरैनो मा ओंख्रि संखोबा नोंथां
अ अ अ
अ ओ ओ ओमफ्राय बोथोरनि फिथाइ सामथायाइफोर जाथाराखै नामा नोंथां थाइजौ
जानाय जानाय जानाय जा
अ अ अ थाइजौफोरा न'आवनो दंखायोबा नोंथां
औ औ औ
होमबाथ' मोजांनि बाथ्रा बायलाय बायनानै जानायनि गोनांथि जायासै नंङा होमबा नोंथां
औ औ
दे होमबालाय नोंथां मोजांथ'बा लाखिथ'नोसै आरोना नोंथां।
औ दे।